हेलौ।
हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामदों नोंथां?
ओ दाथ' नै ओरैनो दं जिरायनानै।
अ।
नोंलाय?
आंमै ओरैनो दङ। दा नोंथां नोंथाङा फ्रिबा?
औ।
औ दा साहाफोर लोंखांबाय नामा औ साहाफोर लोंखांबाय नामा नोंथां?
औ लोंखांबाय ब्रेकफास्टबो खालामखांबाय।
अ।
औ नोंलाय?
दा नोंथांजों मोनसे टपिक लानानैसो जेनेबा रायज्लायनो नागिरदोंमोन आङो। जेहेथु औ टपिकआनो जाहैबाय जेनेबा दावबायनाय आरोना जेनेबा दावबायनो जोंहा दावबायनो माबायदिहाय जोंहा दावबायनो मानसिफ्रा जेनेबा माबायदि रोंगौथि मोनो जेनेबा बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होदो जेनेबा दावबायनायनि गेजेरजों मा मा गियान मोननो हायो जोङो। नि बागैसो फोरमायनानै होदो आरो नोंथां गुवारैनो।
औ।
औ।
ओ दावबायनाय बुङोबाथ' जोंनि थांनानै थानायावहाय जोबोद गोनांथि नङा होनबा नोंथां?
औ।
जों दावबायनायनिफ्रायसो जों गोबां ओ बेबायदिनो मोजां मोजां जायगाफोर जों नुनो मोनो। जोंनि लाइफआवहाय जों थांना थानाय समावहाय ओ जोंनि दावबायनाया जोबोद गोनांथि मानो होनोब्ला जोंनि लाइफावहाय जों गोबां गोदान गोदान मुवाफोरजों सोलोंनो मोनो जों दावबाय गेजेरजों आरो जों दावबायनो दायो जोबोद गोरलैयै हायो मानो होनोब्ला जोंहा गोबां गारि मथर ओंखारबाय। आरो जेरै ओ जों गावनो लोगोफोरजों थांनो हायो। गोदोथ' बेफोरबायदि गैयामोन बांद्राय दावबायनाय दावबायनो हायामोन मानो होनोब्ला गोदो गोदाय बेबायदि गारि मथर बांद्राय गैयामोन। दाथ' जोङो गोबां ओ बिबदि गारि मथर जानाय गेजेरजों जोङो दावबायनो हायो बेबायदिनो गोजान गोजान जोङो दावबायनानै एबा जोङो बिदिनो जायगाफोरखौ नुनानै जों गोजोननो हायो आरो गोबां बिदिनो आइडियाफोरबो जों लानो हायो आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव ओफ्राय जों थाङोब्ला मानो होनोब्ला बिसिनि नेचारफ्रा माबायदि आरो जायगा माबायदि जों बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरोोना नोंथां आरो बिसिनि कालसारा माबायदि बेफोरखौ जों मिथिनो मोनो जिथु बेसनि रायलायनाय स्टाइला माबायदि एबा बिसोरनि जायगाफोरखौ माबायदि मोजां दोननो जों बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां बेबायदिनो मोजां मोजां जायगाफोर एबा जों हाजो हाला दैमा दैसा बेबायदिनो जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जों दावबायो गोबां लोगोफोर फोरजों एबा जोंनि फेमिलि मेम्बार नङाबा जोङो बिदिनो ओ स्कुल एबा कलेजफोरावहाय जोङो बेबायदिनो दावबायनायखौबो जों नुनो मोन्दों। मानो होनो ब्ला जोङो दावबायनानै मोनसे मेमरि एबा एस सिरिेन्स लानो थाखाय जोों दावबाय नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोथां।
औ आरो जों दावबायनायनि गेजेरजों गोबां बेदिनो एक्सपिरियेन्सखौ जों मोननो लानो हायो। एबा जोङो बिजित खालाम खालामनाय खालामनानै जों गोबां बिदिनो जोङो जायगाफोरावहाय बेबायदिनो फट'ग्राफ लानो हायो जों। मानो होनोब्ला जोंना मोनसे बेबायदि लायोब्ला एबा मेमरिकेल लायोब्ला जोंना माने उनावहाय उननि फिउसारावहाय जों माने उन उनावहाय नायफिननो हायो। आरो बेबायदि जों सोंबावनो हायो ओ बिसनि कालसारा माबायदि ओ एबा सोलिलाङो एबा माबायदि दिडसिप्लिन दं बिसिनि खाालारखौ जों मिथिनो हायो।
औ औ
आरो गोबां बेबायदिनो जों टिचारफोरजों दावबायोब्ला जोंहा बेलेग एक्सपिरियेन्स मोनो एबा जों फेमिलिजों दावबायोब्ला बेलेग एक्सपिरियेन्स मोनो आरो लोगोफोरजों दावबायोबा जोंहा बेलेग एक्सपिरियेन्स लानो हायो। माने जों बिदिनो लोगोफोरजों थाङोब्ला जोंहा बेबायदि गोबां रंजाखांनो हायो माने जोङो फ्रियै माने गोबां बेबायदिनो जोंनि गावजों गाव एबा लोगोफोरजों रंजानो हायो। आरो बिदिनो जोङो फेमिलि मेम्बारजों थाङोब्ला जों बांद्राय बेबायदिनो ओ गोसो बायदि जों बेरायनो मोना आरो जोङ एसे डिसिप्लिनाव थानो गोनां जायो। मानो होनोब्ला जों बेबायदिनो फेमिलिजों थाङोब्ला जोङो डिसिप्लिनाव थाखानांगोन आरो बेबायदिनो स्कुल एबा कलेजफ्रावहाय दावबायनाया जेरै बेबायदिनो जु नायनो थाङो एबा काजिरङा मानो होनोब्ला बेफोर जायगाफ्रावहाय दावबायोब्ला जों गोबां बेबायदिनो जुनारफोर जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जुनारफोरखौ जों नुनानै जों माने जोंनि गोसोआ गोजोनो आरो जों नुफेरै नु जेरै जुनारफोरखौ जों नुनो मोनो। अब्लासो जोंनि लाइफआवहाय मोनसे मेमरि जानानै थागोन। ओंखायनो नोंथां जोंनि थांना थानायावहाय जोंहा जोबोद गोनांथि दावबायनाया। औ जों दावबायोब्लासो जों गोबां बिदिनो जोंनि माइन्डफ्राबो फ्रेस जायो आरो जोङो गोबां बिदिनो नलेज लानो हायो गुबुन गुबुन जायगानि एबा जोङो बैफोर दावबायनायखौ जों मालाबाबो बावनाय नङा मानो होनोब्ला जोंनि दावबायनि मोनसे जोबोद ओ गोजोनथाव खौरां आरो ना नोंथां नोंथाङाबो एसे दावबायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
जेनेबा दा नोंथाङाथ' गोबां दावबायनायनि बागै होनब बुंलांबाय नङा होमबा दा
औ
आांबो एसे फननिफ्राय बुंलांनोसै। जेनेबा दा नोंथां बुंनाय बायदि माने दावबायनाया माने मोनसे जोंनि लाइफआ मोनसे जोबोद गोनांथार। मोनसे ओ माबा जाहैयो आरो बे जेनेबा पार्क बायदि जाहैबाय जेनेबा। जाबाय नालाय माने लाइफआव दावबायथारनांगौ आरो जिहेथु जोङहा दावबायनायनि गेजेरजोंसो माखासे जोङो जेनेबा स्कुल कलेजफ्राव सोलोंनो मोनै माखासे गियानफोरखौ माने जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंसो मोननो हायो आरो जिहेथु जोङो बिदिनो जोङो दा लेखाफोरावसो फरायनो मोनो। जेनेबा ओरैबायदि जाथिया ओरैबायदि ओरैबायदि जेनेबा बिस्रा जानाय लोंनाय जेनेबा गाननाय जोमनायफोर खालामो बा ओरैबायदिनि मोनसे जायगाया जेनेबा ओरैबायाददि बिसिोरनि बारहावाफ्रा जेनेबा मोजां गाज्रि। जेनेबा जों बेफोरखौसो ओ लेखाफोराव बा मबाइलफोराव जोङो नुनो मोनो नाथाय जोङो बैफोराव थांनानै ओ गावनो माने खुद थांथारनानै माने एक्सपिरियेन्स लाहैनाय ओ दावबायहैनायफ्रा माने बे बेलेग जायोे जेथु जों बिसनि थानाय जा नाय गासैबो बिसोरनि राव हारिमु बिसोरो माबायदि आलासि खौ सिबियो बेफोरबायदिखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ज गोदोनि समाव जोङो दावबायनो थाखाय बारा जोंहा गारि मर गारि म थरनि जेनबा हान्था मेलाया गैबाङामोन। जिहेथु जोंहा बिदिनो गोजान गोजान लामा हान्थिनो हायामोन आरो जिहेथु जोंहा बिदिनो ससे ससेल'सो दावबायनाय जायोमोन बेफोरबो जेनेबा गराय। बिदिनो मैदेर बायदि माबाफोरजोंहाय जोङो मोसौफोरजोंहाय जोङो दावबायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बिदिनो खाथि खाला नाथाय जोङो दायो माने गोजान गोजान लामासिम थांनो थाखाय बिदिनो गारि मथराबो एभेलेबेल जाबाय दानि जुगावहाय। जायनि थाखाय जोङो गोबां माने बिदिनो एक्सपिरिेन्स लानो हायो जेनेबा जोङो गारि जेनेबा कारफोरजोंबो जोङो दावबायहैनो हायो। आरो बिनि उनावहाय जोङो बाइकजोंबो दावबायनो हायो खायफा खायफा माने बास ट्रेन आरो बिदिनो फ्लाइट फोदोंबो जोङो दावबायनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा जोङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन माबाजों गारि ओ मथरजों जोङो गुबुन गुबुन जेनेबा एक्सपिरियेन्स मोनो बेफोरबायदि दावबायनायनि गेजेरजों जेनेबा जोङो बाइकजों बांसिन थाङोब्ला जोङो जेरै गासिबो बिसोरनो भिउ जिहेथु बिसोरनि बारहावाफोरखौ जोङो फारसेनिफ्राय मोननांजोबो। आरो जोङो माने गोसोोबायदि जेनेबा जों थाथों। थाथयोबो जोङो बेफोरनि माखासे बाइकफोरखौ जोङो लालांनो हायो आरो
औ
दावबायनाया नोंथां बुंनाय बाददिनो जेनेबा गोबां रोखोमनि थायो जिहेथु बिदिनो जोंहा नखल न'खरनि फेमिलिफोरजों दावबायाहैनाय। आरो बेफोरबायदिनो जोंहा लोगोफोर दावबायहैनाय जमायै आरो बेफोरबायदिनो जेनेबा स्कुल कलेजफोरावबो जोंहा दावबायहैयो जिहेथु बैफोराव जोंहा माखासे जेनेबा प्रजेक्ट आरिफोरनि थाखायबो जोंहा बांसिनै स्कुल कलेजनिफ्राय जोंहा दावबायहैनाय जायो आरो जिहेथु जोंङो बेवहाय टिचारफोरजों थांफानाय जायो। आरो जों बेफोरनिफ्राय माने गोबां माने बेफोरनि सोलोंनो गोनां माखासे माबाफोरखौाय जोंङो मोनबोनाय जायो आरो। दा बेबायदिनो जोंङो बुंनो हायो जेनेबा जोंङो दावबायनाया माने गाज्रि नङा आरो दावबायनानैनो जोंङो माखासे खन्थाइ लिरगिरि रायथाइ लिरगिरिफोरा माने बै मिथिंगानि महरखौनो माने बिसोरो मिथिंगारि महरखोनो नुनानै बिसोरो माखासे खन्थाइ रायथाइफोर सुजुनायफोरखौबो जों नुनो मो नो मोनो दा दावबायनायनि गेजेरजोंसो जोंङो ओ बै जायगानि जेनेबा बिसोरनि बारहावाफोरखौ बा बिसोरनि जेनेबा माबाफोरखौहाय जोङों मोननो हायो आरो। जिहेथु जोंङो औ दावबायनायनि गेजेरजोंसो माने जोंङो माखासे रोङै बाथ्राफोरखौ जोंङो माने मिथिनानै मोनो आरो आरो बिसोरनि रावफोरखौहाय जोंङो माबायदि रायलायो जेन'बा बेफोरनि फारसेबो जोंङो मिथिनो मोनो आरो। मानो होनोबा जोंहा ओ जेनेबा दा जोंहाथ' गोबां जेनेबा जायगाफोर दङ जेरै जोंङो बिदिनो गवाफोराव थांनो हायो बिदिनो भारतावनो गोबां मोजां मोजां जायगाफोर जोंङो आजिखालि थानायारनायफोरखौ जोंङो नुनो मोनो आरो। जिहेथु बिदिनो जोंङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जोंङो गुबुन गुबुन जेनेबा दावबायनायफोरखौबो जों लानो हायो जिहेथु जों गवाफोराव थांनानै बेफोरनि लैथो सेरफोराव जेनेबा जोंङो दुगैनायफोरखौहाय जोंङो नुनो मोनो आरो बेफोरबाय दिनो जोंहा खाथि खालायाव थानाय माबाफोरावबो जोंहा बेरायहैनानै जोंङो गावनि गोसोनि ओ माने जि दुखु दाहा जोंहा बेखौहाय बावगारहो हैनो हायो आरो। मानो होनोबा जोंहा दावबायनायनि गेजेरजोंसो माने जोंनि माइन्दफ्रा फ्रेस जायो आरो। जिहेथु जोंङो गाज्रि सानाय बेफोरखौ जोंङो दावबायनायनि गेजेरजोंनो जोंङो गारनो हायो आरो।
औ सैथो नोंथां
औ दा नोंथां ओ जोंनि रायलायनाय समावथ' जानानै फैबाय नङा होमबा दा एसेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां खन्थाइजों ओ बेबादि गावनि रोंगौथिखौ खोन्थानायनि थाखाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां
औ दे